हेलौ। हेलौ औ खोनादों न?
औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो दं दाहाय?
अ दायो आङो ओरैनो फुंनि ब्रेकफास्ट खालामखांनानै ओरैनो दसे सम जिरायगासिनो दं आरोना।
अब्ला आं नोंथांनिसिम लानानै एसे औ आंबो ओरैनो दंथयो। आं दा नोंथांनिसि मोनसे आयदाखौ लानानै
नोंथांनिसिम मोनसे आयदाखौ लानानै एसे सावरायनो होननानैहाय कल खालामनाय जादों नोंथाङा दान्दिसे सम होनो हागोन औ हायो नोंथां दे आंबो ओरैनो दङ आं हागोन
औ थारैनो आङो दा सावरायनो होननानै लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा जिब जुनार फिनानै
हाय एब जोङो मा बाय बायदिहाय मुलामफा मोननो हायो बेनि सायाव एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां औ नोंथाङा सावरायगोन ना औ अब्ला आं औ अब्ला आङो बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि जे नखरावहाय एबा गा गामि ओनसोलावहाय जिब जुनार फिसिनानै माबायदिहाय मुलाम फा जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हायो नोंथां दायोथ बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बा एरियायावहाय जोङो नुनो मोनो जोंनि साइडआव इसिबां फार्म गैया आरो ना जिब जुनार फिसिनायनि मोनसे आबाद बेबो मोनसे आबाद होननानै बुङा हायो जुनार फिसिनाय ओ बेखौ फ्रायानो बांसिनै नुनो मोनो जोंनि साइदआवहाय दङ थेवबो एसे फिसा फिसा इसिबां गिदिर फिसिनायफोरखौ जोङो नुनो मोना फाय दा बांसिनै जायगा लायै जायगा बेयो सलियो। ब्रयलार फाराम फिसिनाय ब्रयलार फाराम फिसि नायावहाय दा नोजोर बोनानै आङो बेखौ गिबियैहाय नुनो मोन्दों। ओ बेवहाय बां इसिबां इनभेस्टमेन्ट गैया आरो ना। माने गासिबो खम फानिनिफ्राय फैयो हिसाबै माने जाय बा बेगथि, बेनिफ्राय खम खरसायावनो जायो। ओमफ्राय खम खरसानि खम खरसा खालामनानैहाय गोबां मोनसे मुलाम्फा बेवहाय मोननो हायो आरो।
औ थारैनो बयलार फारामावहाय बयलारखौहाय माबायदि फिसिनाय जायो बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ बिनि सायाव आं इसे मिनथिगौ आं खालामफेराखै।
औ औ थेवब्लाबो जा एसे मोनथिगौ औ जा एसे मोनथिगौ एसे फोरमायोब्ला मोजां जायो आरो।
औ दा आङो नुनो मोनदों ओ समनि गेजेरावहाय माब्लाबा बबेयावबा बेरायहैनायावहाय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमाव ओ नुहैयो। ओ ब्रयलार फाराम खालामनो था खै सिगाङावहाय गिबियाव गंसे न'नि गोनांथि जायो। थारैनो ओ बिसेबां माबेसे दाउ दोनगोन बिनि सायाव हिसाबै बिनि जखायैहाय ओ गंसे गोलाव बा गेदिर न' लुनाय जायो ओमफाय बे न'आ ओरैबायदि जानांगोन गोजौआवहाय बो बांद्राय नो मोना ओमफ्राय साइद साइदावहाय बार हाबफैनो मोननाय जानांगौ जायनि जाहोनाव बे दाउ ब्रयलार दाउआ गरम बांसिनै गरम जायो नालाय बेनि थाखै बिसनो मोनसे बार नांगौ। बिनि थाखै आरो बांद्राय गरमखौबो बिसोरो सहायनो हाया। दा बेनि थाखै गोजौआवहाय दुङा सुवा मोनसे मेडियाम साइसनि ओ प्रटेकसनखौ होनो गोनां जायो आरो गोजौआवहाय। ओमफ्राय गाहायावहाय जास्ट ओ ओरैबो ओरैबो साक खोला, सानजा, सोनाब फारफ्रोमथिं ख फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो माने बार फैनो थाखै एसे लानदाङैहाय दोननां गौ जायो। ओमफ्राय जाय ब्रयलार थाग्रा बे जायगाया एसे गोजौ जानांगौ हा खोनानै होनो गोनां जायो। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो ओ बांद्राय गोलाव बुङालासिनो जागायनोसै जेब्ला न'आ थामथिम जाबाय न'आ थामथिम जाखांनायनि उनावहाय ओ खम्फानिया न'खौ खनसे भिजिट खालामो नख खनसे भिजिट खालामखांनायनि इयुनाव ओ बिसोरो दाउ। फिसाखौहाय होफैयो ओमफाय दाउ फिसा होफैनाय समाव बिसोरो मोनसे ओ दाउखौहाय मोनसे दुंथायावहाय दोननो थाखाय माने ओ मोनसे मा होननांगौ बेखौहाय मोनसे रोखोमनि बेरा बायदि फिसा फिसा होनानै बेवहाय ओ जुजाइ बा अन गुन ओ जुजाइ बा दंफां गुन्दै। बेफोरबायदि होनानैहाय माने मोनसे गुदुं दुंथाय जोंहाय दोननाय जायो आरो बेखौ दोनथ' दे र' दोनथ'।
ओमफ्राय बेयावहाय ओरैनो मा होनो मोब्लिब जोंहायबो दुंथाय होना दोननायखौ जों नुनो मोनो मानि थाखाय होयो एसे फोरमायनो हागोन? औ।
खौ माने बै ओ जुजाइ बा दं दंफां गुन्दै होनायनि सायावहाय लाइट मोब्लिबनि गोहो बेयावबो लाइटआ जोंना मोननै रोखोमनि दङ ना मोनसे एलइडि लाइट ओमफाय मोनसे हेलजेन लाइट दा जोङो बेवहाय एलइडि लाइटखौ बाहायोब्ला दुंथाइखौ बा बिदुंखौ मोननो हाया बेनि थाख खाय हेलजेन लाइटखौ बाहायनांगौनि गोनांथि जायो हेलजेन लाइट होनानैहाय बै ब्रयलार दाउ फिसानो मोनसे बिमाया निफ्राय बिसोर जेरैबायदि दुंथाइखौ मोनोमोन बे रोखोमनि बे जर'खानि दुंथाइखौहाय बिसोरनो होनो गोनां जायो अब्लासो बिसोरखौ फोथ थांनानै लाखिनो हायो नङाब्ला बिसोरो थैनो थाखाय दसे से मिनिटआवनो बिसोरो थैलाङो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे देरोब्ला बिसोरनि जोथोना खम जायो फ्रायानो उन्दै समावहाय बिसोरखौहाय से सब्था बा से खावसे सब एसे ओ जाय ओ बिनि आबादखौ मावदों बियो खस्थ' लानो गोनां बेनि इयनावहाय एसे देर देरदोखोन देरदोखोन बिसोरबो देरबोयोब्ला इसेबां खस्थ' गैया ओमफ्राय जानाय आदारखौल सम बायदियैहाय फुङाव खनसे मोनायाव खनसे खननैल' होनो गोना जास्ट बिसोरनो बांसिन मेेनटेनेन्स नांगौ होनना बुङोब्ला दैनि बिसोरो गावसोरहानो गावसोनि मोदोमाव बिराद दुंथाइ दङखाय बिसोरनो बिराद बिबांनि दै नांगौ जानानै फैयो।
थारैनो आरो खोनानो मोन्दों बिदि बयलार फारामहाय फिसिनाय बयलारफोर खौहाय थेक्स। होनायबो जायो होननानै मिथिदों आरो बेनिफ्राय नोंथाङा मोनथिगौ नामा माबायदिहाय भेक्सिन होनाय जायो? औ।
औ होयो भेक्सिन जोङो। मा जायनि जाहोनाव जोङो मोनथिनो मोनोना फरटिफाइभ देस बा फरटि देसावनो बिसोरो जोनोमनिफ्राय लानानै फेेर फेदेरनाय बे ब्रैजिबा दिननि गेजेरावनो जायनि जाहोनाव नै केजि नै खावसे केजि नङाब्ला थाम केजि सिमहालागैबो माने बारहोयो आरो बियो दा उन्दैनिफ्रायनो बिसोर बिसोरो भेक्सिनखौ होयो भेक्सिनजोंसो बिसोरखौ मोदोम खाहोयो मोदोम देरहोयो दाउखौ भेक्सिननि गेजेरजोंसो देरहोनाय जायो आरोना
औ। लोगोसेनो जानांगौ भेक्सिननि जोहैनो माखासे बेराम आजार फैनाय फोरखौ
औ नंगौ नंगौ बेमार आजारनिफ्राय लोगोसे बिसोरनि भिटामिननि थाखाय प्लास बिसोरखौ फेदेरनो थाखाय बेबायदि भेक्सिनखौहाय बाहायनाय जायो आरो बिसोर मोदोमावहाय। ओमफ्राय ओ बेयावहाय आं मिथिनायनि अनगायै बे फिसिनाय बिनि सायावहाय नोंथांनावबो एसेसो एक्सपिरियेन्स दङब्ला बेखौ नोंथाङाबो खोन्थानो हागोन
औ थारैनो बुंनो थाङोब्ला मा होननानै बुंगोन जेद ज ब्रयलार दाव फिसिनाय बेयाव नोंथाङा माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोजोबखाबायानो आं एसेबां माने बुंनांगौ दं होननानै साना आरो बेयाव मा होनो जोंनाव जोंनावबो ब्रयलार फार्मनि एसेबां मानि गैसोयाब्लाबो गामियाव मोनसे दङ जेरावहाय गेज सम सम माने खामानि मावनो मानसिनि गोनांथि जायोब्लाथाय अब्ला आंबो थांफेरनाय एक्सपिरियेन्स दं आरो एसे बेयावनो आं नोंथांनो एसे बुंनोसै नोंथाङाथ बुंखाबाय न'खौ बोरैहाय लुनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुं फोरमायनानै होखाबाय नङा होमब्ला औ थारैनो बे न' लुनायावहाय आं मोनथिनायावथ बारखौहाय माने एसेबां मानिबो गोनांथि जाया माने बयलार फार्मावहाय जायनि थाखाय मा होनो साइद साइदजोंहाय एसे प्लास्टिक होथेना होननायखौसो आं नुनो मोनो आरो जाहाथे मा होनो बारा एसेबां मानिबो हाबनो हाया नाथाय सम सम मा होनो बार बार हाबनो गेस हाबनो थाखायबो बोखोना होनाय आरो बोख्लायना होनाय बेफोरबायदि खालामबाय थानायखौबो आं नुनो मोनदों आरो जाहाथे मा होनो फिथार
थारैनो नोंथां आं दहाय बेखौ खिन्थानो बावदों नों थांनो खिन्थु बा दा बे नोंथाङा प्रेक्टिक केललि नोंथा एक्सपिरियन्स दं हिसै बेखौ
औ थारैनो माने औ माने बिथोरावहाय गेस जानायखौहाय बाहेर खालामनो थाखाय दान्दिसे सम प्लास्टिकखौहाय थिखोना दोनो आरो लोगोसेनो दान्दिसे उनावहाय माने बोख्लायफिननाय बेफोरबायदि थासारियाव माने बेफोरबायदि खालामबाय थानाय आं नुनो मोनो आरो जिहेतु आङो सम सम बेयाव थाङो नालाय आरो भेक्सिन होनायनि बिथिङाव भेक्सिनखौ जोङो बुङो बाथाय जे होननायाव भेक्सिनब्लाबो माने बेनि भेक्सिनाहाय आं मिथिनायाव माने जोंनि जेरैबायदि मानसि नावहाय भेक्सिन थुयो इनजेकसन बेफोरबायदि नङा आरो मानेखि। बिसिनाव माने
माने द्रप सिसथेमखौसो मा होनो मेगनावसो होनाय जायो आरो बिसोरनाव बेखौनो जों मा होनो भेक्सिन होनाय होनना बुंनाय जायो आरो औ माने द्रप होनायखौबो आं नुदों फारसेथिं डाइरेक्ट भिजि थुनाय। खौबो आं नुनो मोनदों नों
औ औ नाथाय जोंनियाव हाय फारामाव आङो मोनफेराखै आरो जेसेबां माने खामानि मावनो लिंहरदों जोंनावहाय माने दायरेकहाय इन्जेक। एक्सन होनायखौ आं बिदिहाय नुनो मोनाखै आरो नोंथांमोननाव होयोब्लाबो होनोबो हागौ गौ मानो होनबा बिथांमोन नियाबो कम्पानिया आलादा आलादा होनायजों‌ लोगोसे जेहेथु भेक्सिन होनायनि सिसथेम औ सिस्टेम आरो आदारनि। जाहोनायनि जि सिस्टेम बेफोरबो आलादा आलादा जानायखौ नुनो मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला औ जोंनाबो बे जायबा फार्म दङ बे फार्मनि बिगोमाया माने कम्पानिखौहाय आलादा दा आलादा सोलाय सोलाय लाबोनाय जायो आरो सम सम। बेहा माने माखासे नेमखान्थिफोराबो कम्पानिखौ सोलायनायजों लोगोसे माने सोलायफानायखौबो आं नुनो मोनदों आरो। औ थारैनो। लोगोसेनो बिथांमोनहा गोबां। जायो होननानै बुङोब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा। मानो होनब्ला बिथांमोनहा एसेबां मानिबो खरसा जाया आरो। जिहेथु बिथांमोना औ। नोंथांमोना ब्रैजि ब्रैजिबा साननि गेजेरावनो बे ब्रयलारखौहाय फानहरफिननो हायो जिहेतु आरो बे ब्रयलारखौ हरखांनायनि उनाव बिथांमोना मा खालाम बे ब्रयलार फार्ममावहाय जिथुबा जुजाइ एबा मा होनगोन जुजायखौनो होयो बांसिनानो बे जुजाय आरो बयलार खि गोलैसोना थानाय बेखौहाय मा खालामो गुबुन आबादारिफोरा बायना लांनायखौबो जों नुनो मोनो आरो मानो होननानै बुङोब्ला बेयो ब्रयलार खि आरो जुजाया माने आबादनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जेराव हासार महरै खामानि होयो। औ बेनि थाखायनो थोस्लाबलाया आरो माने बिथांमोना माने ब्रयलार ब्रयलारजों लोगोसे खियावबो एसे प्रफिट खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो।
औ औ। बिदिब्ला नोंथां। समाबो जाबाय दायो जों बेखौ दोन्थनोसै ना?
औ दे नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ दे नोंथांनिसिम